हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों।
औ दायो दायो मा खालामगासिनो खनटा औ आंबो बिदिनो ओरैनो दङ।
औ दैज्लां बोथोरनि मारै खबरा?
दैज्लां बोथोराथ सफैबाय ओ माइ गायनाय सफैबाय। बिदिनो ओ माइ गायनाय बोथोर जाबाय नालाय दै अखा दै बारनिथ एसे जाखासिगोन नालाय समा माबायाबो औ होमबा जोंथिंजाय बिदिनो नोंथांमोनथिं दैबानाफोर जाया नामा?
दैबानायाथ जोंनि बे एरियायाव खम खिन्थु सो सोनाब साइडखेजाय गोबां दैबाना जायो आरोना। दैबाना जाब्लाथाय बिराद प्रब्लेम जायो। नोंथाङा आंनाव दैबानानि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा?
ओ नोंथांमोनसिम माने दैबानायाथ गोबां जायो होनदोंना?
औ
औ होनोमबा नोंथांमोनथिं जेनेबा दैबानाया मा रोखोमै जायो नोंथांमोनथिंजाय? मानि जाहोनावनो जायो जेनेबा।
दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने जेब्ला जायगाया गाहाय जायो। बेबायदि जायगायावनो बांसिन दैबाना जायो आरोना। माने बिदिनो गोजौ जायगानि ओमफ्राय आरो खाथि खालायाव गिदिर गिदिर जाम्ब ओमफफ्राय बिलो बिलोमा लैथो बिदि थायोब्लाथाय दैबाना जानायनि सान्स बांसिन जाबावो आरो बिदिनो अखाया गोसा हानायजों आरो जाम्फै बिलो बिलोमाफोरनि बान्दोआ बायना फैनानै गाहाय जायगाथिं बोहैख्लाय बजोबनानै दैबाना जायो आरोना बिदिनो दैबाना जायोबाथाय गोबां माने जेंना जेंसिजों माबानांगौ जायो बानाया बिराद बायदि रोखोमनि बेरामबो लाबोयोना दैबानाजों बिदिनो सुबुं मानसिफोरा कलेरा बिदिनो मेलेरिया बाय जनदिस बायदि गोबां बेराम जानांगौ जायो आरो जायायो माने दैबाना जायोबाथाय बेखायनो दैबानाया मोनसे बिराद गिदिर जेंना मैगं थाइगंफोराबो माने दैबानानि गेजेरजों औ खहा जालांजोबो न' बांफोराबो बायलांजोबो आरो नांगौ जानाय न'नि आदार जाग्रा जिनिस जि गाननाय जोमनाय गासिबो गसिबो माने दैबानाजों सिलिंखार जालांजोबो आरोोना बेनिखायनो दै बानाया मोनसे बिराद गिदिर जेंना होननानै बुङोबा दै बानायाबो मोनसे
औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनथिं जानाया जों जंबो जायो बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोंथिं बिदिनो जाम्फै खुगालाङो बिदिनो दालांफोर बाय जायो ओफ्रायफ्रायदिनो दालांुरबो बाय हाबो गुगालाङो बिदिनो गोबां सुबुंनि खहा जायो आरोना जेरै दुब्लि बारिथिंबो खहा जालाङो दैबाना जाबा हाया खुरखालांजोबो माइफोरा गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो माने जाम्फैफोरजों बोहैलाङोबा माने जामफैनि साखाथियाव थानाय बिफां लाइफांफोर थानाय बेबो गासिबो गुगाालांजोबो आरोोना दैबाना ज जायो औ मफ्राय नोंथ थं माने दैबाना जाबा बिदिनो नाफोर मोनलाबायो नामा
औ बेबो मोनसे दैबाना दै बाना जायोबाथ' गोबां बिदिनो बिलो बिलोमाफोरनिफ्राय ना बिदिनो गुबुन गुबुन दैयाव थाग्रा जिब जुनार जोलै बायदिसिना फैफायो आरो बिदिनो मोनो नाखौबो गिदिर गिदिर माने गुबुन गुबुन थायोना नाफ्राबो बेफोरखौ माने बिराद मोननाय जायो बिदिनो मानसिफ्रा दै बानायाव खायसेनि थाखाय मोजां मोजां खायसेनि थाखाय माने। उसुबिदा जायो दैबानाया न' न' माने थाग्रा जायगाखौ खहा खालामाबाथाय गुबुन फोथारफोराव जायोबा जेनेबा लांदां फोथार जेराव सुबुं माहारि थाया। बाज जायोबाय। नोस मानसिफोरा मोजां मोनो माने बिदियाव ना बायदिसिना हमनो जे खखा जं बायदिसिना लानानै माने मानसिफोरा ना हमनो थाङो खिन्थु माने थाग्रा जायगायावनो जायोबथाय बिराद खस्थ' मोनो आरोना दै बानायाव।
औ औ।
औ नोंथाङा होमबा माने दै बानानि एक्सपिरियेन्स मोनफेरा खै नामा
मोननाया बिदिनो एसे मोनबाय बिदिनो हाफोर गुगालांनाय। बिदिनो सुबुंफोरनि बिफां लाइ बिफां गुगालांनाय जाम्फै गुगानाय दालां बायनाय बेफोरखौ नुदों आरो ओंखायनो। एसे दं आरो
जिउबो खहा जायोना दै बानानि
औ दैबाना जाबा बिदिनो दैबाना गिदिर गिदिर जायोब्ला बिद बिदिनो जिब जुनारफोरखौ बुखारलाङो न' बां बुखा बुखारलाङो
बे मोनसे बेराद गेदेर जेंना दैबानाखौ होबथानो थाखाय खायसे एसे राहा लानो हायो खिन्थु माने जो लानाय जाया आरोना गोबां। माने बिलो बिलोमाफोरनि ओ माथावरिफोरखौ गोजौ गोजौ खोनानै आरो राफोद खालामनानै जेरै बिदिनो गोरा खालामनानै जों दैबाना जानायनिफ्राय होबथानो हायो। जायगाफोरखौ फोजौनानै खिन्थु माने बेफोरनि राहाखौ लानो थाखा फ्राय गोबां माने रांनि गोनांथि जायो आरो। ओ सुबुं माहारिनि मददनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो माने बेफोर दास सिमावबो दैबानाखौ फोजोबनायनि थांखिखौ माने लाजोबनो हायाखै आरो।
औ औ। अब्ला नोंथांमोनथिं मान ने दैबाना जानायखौ होबथानो माबाफोर लाहा राहा लायो नामा?
औ दैबाना जानाय। खौ होबथानो थाखायथ' जोंथिंजाय लानाय राहाफोरनि मादाव बिदिनो। माथावरि गोजौ खालामनाय आरो। राफोद खालामनाय बिदिखौ बांसिन मावबोदों आरोना माने गोदोनिफ्रायनो माथावरि बायनानै दुब्लि बागान बायदिसिनाफोराव दै बानाया बोइया सोरखिबोजोबो बेनि थाखाय ओंखायनो दा गोदान माने जे सि बि बायदिफोरजों मदद लानानै टेक्टर बायदिफोरनि मदद लानानै गोदान मुगानि बेफोर आगजुफोरखौ मदद लानानै दा बे माबाखौ दंग' जाम्फैफोरखौ राफोद खालामनाय आरि खामानि माबा मावो जोंथिंजाय। बेफोरखौनो आरो बेसेबांबो उम नोंथांमोनथिं होनबा दैज्लां बोसोरनि माइ गायखांजोब्बाय नामा?
माइयाथ' दास सो माने दा खोथिया माने फोनाया माने मुखुब जादों आरो ना माने खोथिया फोखांनानै माने खोथिया देरनाय हाल एवनाय आलि खोनाय हाग्रा एनाय हाग्रा सननाय बिदिनो जामफै बा फ्राय बान्दो बानायनाय बेफोर माने मुखुब जागासिनो दं आरो माने माइखौ गोबांखिनि गायनाय जाथ'आखै आरो ।
औ
नोंथांमोनथिंलाय माबायदि जानानै दंगासिनो दा मानानि माइ गायनाय
जोंथिंथ' दा माने अखाया अखा खम हानायनि जाहोनाव माने माइ गायनायनि सुबिदा जाथ'वाखै खिन्थु मानसिफोरा खोथिया फोनानै दोनखाजोब्बाय बिदिनो मानसिफोरनि गोदान माने बिगियाना रिनि मददै जेनेबा दै बरनग्रा मेसिनफोरजों दै बरननानै गाव गावनि फोथाराव माने खोथियाफोरखौ फोनानै दोनजोबखाबाय आरोना बेफोर दा गोलाव गोलाव रज'जोब्बाय खिन्थु माने दा अखानि बिबाङा दा खम जाथ'दों बे खायनो माने दै फैथ'वाखै जाम्फै नालायाबो माने एसे गोरान जानानै दं बेनि खायनो माइ गायथ'नो मोना खै होनजायो आरो।
औ औ
उम
बा नों थांमोनथिं माने दाथ' माइया होमबालाय गायनाय जाथ'वाखैना? एसे माने हालेवनायफोर माने मु खु जादों ना?
औ बिदिनो हालौवनानै दोनखाजोबबाय।
औ जोङो माने जेनेबा माइ गायनायफ्राव माने माबाफोर उसुबिदा जाबावदों नामा दैबानानि सोमोन्दै माने दैबाना दैफ्रा माने माइफोरखौ बुखारलांबावदों नामा नोंसिनिथिं इसे जेनेबा दै फोर गिदिर जादों नामा मालाबा समाव
बेबो मोनसे माने मानसिफथ' माइ गायनानैनानै दनो दोनसिगोन ओमफ्राय मास समाव मा जाब्रबबो रावबो मिथिनो मोन ना माने माब्ला समाव मा खैफोद फैगोन बेफोरखौ जेबो माने हमदां हाया माइखौ गायखांना दोनबानो माने माइआ मोजां जासिगोन होननानै साननानै थायसिगोन ओमफ्राय उनाव बिदिनो हरखाब अखा बारा जानानै एबा दैफोरा देरबोलाबायनानै माने बि बिदिनो जानाय मोनसे जाखांबाय आरो गोबांनो माइफोरा माने दैबानानि जों ओखारनानै गायनाय माइफोराव बाला खोबसिनजोबनाय बिदिनो हा खोबसिनजोबनाय गोबां माने लस जायो आरो बिदिनो आाबाजारिखौ र बां बिदि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनांगौ जादों आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोर मोनसे मोनसे माने मिथिंगानि थाखाय सोमजिनाय जाथाय होनजायो आरो बेफोर माने
औ औ
अ नोंसिनिथिंथ' हबा दैबानानि बिबाङा बिराद खमथार नामा
दैबानानि बिबङा बांद्रायबो जाया बिदिनो दाथ' बिदिनो जाम्फै गिदिर गिदिर मेरला दङ बिदिनोसाब फिसा जाम्फै बानानै दङ बिदिनो केनेलफोर जामफै दंग'फोर माने बिदिनि थाखाय माने जामफैजों बोहैलांलायनायनि थाखाय थाखाय माने बारा दैबाना जायो आरो माने दैया माने बे जाम्फै देरोब्ला माने बेनिफ्राय हा गुगानाय बिदिनो हा गुगानाय जायो बिदिनिफ्राय दुब्लिफोरखौ एसे गुगालाङो जाम्फैफोर बायनाय माने बियो माने जेनेबा जाम्फै देरोबाल' बि जायो आरो मब ज दै बानायानो हा नयथायाव बिदिनो बारा जेबो जाया आरो दैबानाया बारा खहा खालामलाङा
दैबानाखौ हपतनि थाखायथ' इसेबां जेबो राहायानो गैयाजायो आरोोना दै ज माने हरखाब एसे जाब्रबलाबाय बरफ आरो आजिखालि हाजोनिफ्राय गिदिर गिदिर हो फोरनि बरफ आवलिनानैबो आवलिनाय बिबाङाबो बांनो हमदों सैना बेनि थाखायनो माने दैनि बिबाङाबो बारानिफ्राय बारा फैनानै माने बिदिनो हायेन ओनसोलफोराव गाहाय ओनसोलफोराव दै बाना बेखौ सोमजिहोनो लागासिनो नो दङ। बर'फोरा खमै आवलिनायनि बिबाङा बारा बे बारा जालांगासिनो नालाय
औ ओमब्ला नोंथां समावबो जाबाय दोन्थ'सै ना दे।